हेल' नोंथां?
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो फुंनि साहा लोंना ओरैनो जिरायगासिनो नोंथां।
औ।
नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। ओ नों नोंथांजों आङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां। होमबा नोंथाङा मानो मा पिकनि सायाव रायलायनो सानदों बुं दे।
अ टपिकआ जाहैबाय माने बिफां लाइफांनि सायावनो रायलायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां औ। बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय माबायदि इम्परटेन्ट बेफोरखौ एसे ओरैनो नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो होननानै सानदोंमोन।
औ। थ' आं फोरमायग्रोनो ना नोंथां।
औ फोरमायजागोन दे नोंथां।
ओम। दा जोङो बिफां लाइफाङा मा होनगोन जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरोना बिफां लाइफाङा।
औ।
औ मानोना बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो थ' जोंनि थाखाय माने जोंनि लाइफआव जोबोद गोनांथि बिफां लाइफाङा।
औ।
जों हां लानायनिफ्राय लानानै जोबोद गोनांथि आरोना आरोबाव जोङो बिफां लाइफांखौ गोबां बुस्थु बानायनायफोराव बाहायो‌। जेरै बिसना बानायनाय आलना बानायनाय दरजा बानायनाय टेबोल बानायायनाय जों गोबां खामानियाव जोङो मा होनगोन बिफां लाइफांखौ बाहायो नङा होमबा?
औ।
औ औ बे बे बिफां लाइफाङा बेफोरदि खामानिफोराव जोंखौ गोबां मा होनगोन मदद खालामो आरोना नोंथां। अ आरोबाव जोंहा मा नुयो बिफां लाइफांजों माने खायसे बिफां लाइफांफोर थायो जायफोरनिफ्राय जोङो मा मेडिसिन बानायो नङा होमबा। जोंहा औ गोबां बेराम आजार जानायफोरखौ खायसे बिफांफोर थायो। बैफोर बिफांनिफ्राय जोंहा मुलि बानायनानै बेनि फोरनिफ्राय बिसोरो मुलि बानायनानै जोंखौ मा होनो गोबां मदद होयो आरो बेफोरनिफ्राय मुलि बानाय नानै आरो नङाबाबो नों डक्टरनाव थाङाब्लाबो जोंनि आबै आबौमोना मिथियो मा बिफाङाव मा मेडिसिन थायो। बिसोरो मुलि बानाय गावसोरनो बानायनानै बा देग्लिनानै जोंनो होनो हायोया आरोना नोंथां। औ आरोबाव जोङो नुनो मोनो जोङो जोंहा बिफां लाइफाङा नायदो जोंखौ मेडिसिन बानायनायावबो मदद खालामो जोंनो अक्सिजेनबो होयो आरो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइद हगारनायखौ बिसोरो सोबख'नानै लायो नङा होमबा। आरो बिसोरो उल्थाजोंनो थांनानै थानो थाखाय अक्सिजेन होयो। आरोबाव जों नुबाय फारसेथिंबा टेबोल बिसिना बायदिसिना दर्जा खिरखि बायदिसिना बानायनायावबो जोङो बा नुहुरो फुनायावनो नायदो जोङो मा बिफां लाइफांखौ बाहायनो हायो आरो नोंथां ओमफाय थ' आरोबाव मोनसे आङो एक खालामबावनो लुुबैदों जेराव जोङो बिफां लाइफाङा जे जेनेबा एसे मा होनगोन जोंनो मदद खालामनायनि होनखाबाय नालाय आङो दा आं बुंनो सानदो बिफां लाइफाङा नायदो जोंनो सायाबो होयो। जेनिबा नोङो औ सानदुं गोसायाव जोङो बिफां लाइफांफोरनि सायायाव बार बारनायाव जोङो जिरायनानै मोजां मोनो नङा होमबा बैफोर बादियावबो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय साया होनो थाखायबो जोंनो मदद खालामो आरो
औ।
आरोबाव गुबुन फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनो नाय बिफां लाइफाङा जोंनो मा फिथाइ सामथायाइबो होयो। जोङो मा बिफां लाइफां नाय थाइजौ खान्थाल गोबां फिथाइ सामथाइ दं नङा होमब्ला।
औ
आरो बेफोरखौ जों जानानै गोथावबो मोनो। मोजांबो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ बैफोर फिथाइफोरखौ मा जोङो बिफां लाइफांनि थाखाय जो मोनो नङा होमबा। बिफां लाइइफां गैयाब्लाथ' जोङो मोनजानायनो नङामोन बे बेफोरबादि फिथाइखौ बैफोरबादि गोथाव गोसोखौ मोजां मोनलायनाय फिथाइफोरखौ जों मोनजानायानो नङामोन नङा होमबा आरो जोंहा खायसे फिथाइफोराथ' जोंनि हेल्थनि थाखायबो जोबोद मोजां आरो नोंथां आरो गोबां बिदिनो जोङो आबाद खालामना लानो हायो। माने मोजां मोजां फिथाइ सामथाइबो थायो बेफोरनि जों आबाद खालामना लानो हायो। जों जोंनि हेल्थफोरा मोजाङै थाबाय थायो देहाफोरा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
औ नायदो होमबा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय माबोरै गोनांथि जोंनो बिसोरो फिथाइ सामथायाइ होनायजों लोगोसे जोंनो साया होनायजों लोगोसे आरोबाव ओ बिस जोंनि गुबुन गुबुन बुस बुस्थु बानायनायफोराव मदद खालामनायजों लोगोसे बियो अक्सिजेनबो होबावो जोंना नङा होमबा बैफोरबादिखौ जोङो मा दा दानि जुगाव नुनो मोनो मानसि बांनायनि जाहोनाव माने मानसिफोरा बिफां लाइफां जों दानस्रांगासिनो जोङो एदम लांदां खालामगासिनो दं बैफोराव जोंहा बैफोर जों मुलाम्फा जादोंमोन बेफोरो जोंहा खहायाव खहानि लामायाव थांनो हमो आरो खहा जानो हमो आरो नोंथां थ जोंहा मा बिफां लाइफांफोरखौ सेभ खालामनो रोंनांगोनबा जोङो फांसे बिफां दानफायोब्ला हमजाना जोङो फांनै फांथामखौनो गायफिननो हायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जागोन आरो नोंथां जोंहा बिफां लाइफांखौ जोङो मा सेभ खालामनांगोन बा जोङो दानफायबाय थ थानाङा बा जोङो गायनो हायोब्ला मोजाङैनो गाय लांगोन आरो नोंथां आो बेखिनिखौनो नों नोंथांनो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनाय जाबाय आरो नोंथां
औ नोंथां ओ आंबो एसे मिथिनायखिनिखौ फोरमायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां दे बुं
औ ओ बिफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय माबायदि बेसे गोनांथि नोंथाङा बेखौ मोजां गुवारैनो फोरमायखाबाय अब्लाबो आं आंनि आंनि फारसेनिफ्राय जिखिनि मोनदांथि बेखौ एसे फोरमायनो सानदों बिफां लाइफाङाथ' जोङो बिफां लाइफां आरो गोबां जेनेबा खायसे खायसेया गोबां बेसेन गोनांबो दं आरो बेसेन गैयिबो दं बेसेन गोनां बुङोबाथाय सिगुन सिगुन दंफांखौबो बुंजायो
औ
आरो सिगुन सिगुन दंफांनि बेसेनाथ' जोबोर गोबां बिनो दंफांनिफ्राय बानायनाय जेनेबा बेसाद सियार फालें बेफोर बेफोरनि बेसेनाबो जोबोर गोबां आरो सिगुन दंफांजों बानायनाय जेनेबा बेफोरखौ सियार फालें जेनेबा बि ना बेफोरखौ लाबाथाय माने गोबाव जोरो आरोना नोंथां बेखिनिखौ आं मिथिना मोन्दों आरो दामाबो बिनिया जोबोर गोबाङैनो बेलेग दंफांफोरनि बानायनाय जेनेबा आरां गा सिया बेफोरनिफ्राय बे सिगुन दंफांनि बानायनाया माने बेसेना गोसासिन आरोना नोंथां
ओ नोथां
ओ बिदिनो आरो जेनेबा दंफां लाइफां गैयामोनबा जोंनि बे बुहुमाव माने बदुंआबो बारा जाहैगौमोन जायनि जाहोनाव जोङो जेनेबा थानो थाखाय बिदुं जों भुगिनांनो गोनां जागौमोन दा बिफां लाइफाङासो जोंखौ माने बिदुंनिफ्रायबो जोंखौ सेफटियाव लाखिदो आरो ना नोंथां
औ
दा बुंनो थाङोब्ला गुवाहाटियावनो नायनो थाङोब्ला जेनेबा बेयावथ' जोबोर जोबोर जोबोर गेदेर गेदेर कारखानाफोर दंनाा बिल्डिं न' बेफोरबायदि दं नालाय नोंथां बेफोर बेफोर गिदिर गिदिर न'फोरखौथ' बिसोरो दं दंफांफोरखौ दानफायनानै जेनेबा हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानैसो बानायनाय नालाय बिसोरनियाव जेनेबा बारा बिदि दंफां लाइफां गैयि बिसोरनियाव जागायाबो माने गरमाबो बांद्राय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेयावनो जोङो मिथिना मोनो जे बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय बेसे मा गोनांथि बेखौ बेयावनो हमना मोनो आरो
नोंथाङाबो बुंलांखांबाय जेनेबा औ बिफां लाइफांनिफ्राय साया मोनो होननानै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय
औ औ
फिथाइ सामथायाइखौबो गोबां मोनो बि जेनबा थालिर बिफांनि फिथाइखौनो बुंनो थाङोब्ला जोबोर खामानियाव फैयो बे थालिर बिफाङा फिथाइाबो फैयो आरो बि औ बिफांनिफ्राय जोङो खारैबो मोननाय जायो
औ औ
बायनाय जेनबा औ सदा स बायनाय सदा होस्लायस्लाय जों न'आवनो बानायनाय अर्गेनिक बि थालिर बिफांनि खारै बेफोरखौनो बानायनानै जाबा जोबोर मोजां आरो ना देहानि थाखाय
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो गुवारै फोरमायनानै होबाय जा खारै बानायानानै फोर आंथ' बेफोरखौ गोसोआवनो फैयाखैमोन नोंथां नोंथांनो बुंनानैसो आं गोसोआव फैबाय आरोना औ जोंहा खायसे बिफाङा जोंनो फिथाइबो होयो आरो जोंनि बेलेग इउसावबो खालामजायो आरो जेरै नोंथां मा होनदो थालिर बिफां नङा होमबा जों बेखौ खारैबो बानायनो हायो आरोेबाब बिबांखौ आरोेबाव जों बिनिफ्राय फिथाइखौ जानो हायो आरोबाव जोंहा बिबारबो दं मोनसे बेखौ
औ औ थालिर बिबार औ
औ नोंथां जोंहा दिनैनि समाबो जालायबाय
औ नोंथां
हो औ मालाबा गोदान टपिक लानानै राय्लाय लायगोन नोंथां
औ नोंथां
दिनैनि थाखाय बेखिनियानो दोनथ'नोसै
औ दे नोंथां
गोजोनथों नोंथां